औ हेल' नोंथां औ
अ
खोनाबाय औ खोनाबाय खोनाबाय औ नोंथाङा मा खालामनानै दङ दा
नोंथाङा आं नै जिरायनानै दङो दसे सम अ अ गोजोन मिनाबिलि नोंथां नोंथाङा मानो फनखो हरदोंमोनल आंनो फोरमायनो हागोन नामा
अ नोंथां आं फन हरनायनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय मानि आङो नोंथांजों माखासे जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय आरो जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनोसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
अ नंगौनामा नोंथां ओ अ बिदिब्ला नोंथां औ हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला फोरमायनानै होलांदो नोंथां
अ दे होमबा नोंथा ओ जोंनि बर' फोरनि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै बुङोब्ला बेखौनो बुं बुंनांगोन नोंथां जेरै हिनजावफोरा हिनजाव माहारिफोरा गानो ओ दख'ना आरो लायो मोदोमाव फास्रा आरो नोंथां ओमफ्राय हौवा माहारिफोरा गानो गाहायै गामसाखौनो गाननाय नुयो गानो आरो नोंथां बेनिफ्राय गोदोनायाव लायो आर'नाइ गांसे आरो नोंथां बेफोरखौ ओ बेफोरनो जाबाय बर'नि जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायबो जों होननो हायो एबा जोंनि खालसार होननानै बुङो आर'' नोंथां ओ मा होनो बेनिफ्राय बैफोरो बैफोरखौ जोङो दख'ना आरो ओ मा होनो गाम'सा बेफोरखौ जोङो माबेनिफ्राय मोनो एबा बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ गिबियावनो बेखौ बुंनांगोन दि बे दख'नाखौ जोंनि बर' आइजोफोरानो ओ मा होनो गावनो दानानै गाननाय जायो नोंथां आरो गाम साफोरखोबो बर' जोंनि आइजो माहारिफोरानो दानाय जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो गावनो गावबा गाव दानानै गाननाय जायो नोंथां ओ गोदोनि समाव मा होनो ओ दख'नाखौ दानो थाखाय ओ गिबियाव मा होनो बैफोर मा होनो इन्दि लुनानै खुन्दुंनिफ्राय दानाय जायोमोन नोंथां बेफोर इन्दिखौ मानि फ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ गोदो स गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनाव मा होनो इन्दि एम्फौ फिसियोमोन आरो जायखौ जोङो मा होनो ओ लाथा होनना बुङो आरो नोंथां बे लाथा एम्फौनिफ्रायसो जोङो बे ओ मा होनो इन्दि खुनखौ जोङो दिहुननाय जायो आरो नोंथां ओ
औ औ
जेब्ला लाथाखौ जोङो जिरनानै बेनिफ्राय खुन्दो मा होनो फिथोबखौ रुनानै खुन्दुखौ लुनानै दायोमोन आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदिनो हिनजाव जोंनि बर' आइजो माहारिफोरा गावनो मा होनो खुन्दोखौ लुनानै गावनो दानानै गानोमोन आरो बियाव गाबफोरखौ गावनो होयोमोन नोंथां जेरै गोमो गोजा गोथां बेफोर गाबफोरखौ मा होनो गावनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां बिफां लाइफां फोरनिफ्राय बांसिन बानायोम आरो नोंथां जेरै गाब गाबनि गेजेराव दोङो गोमो गोमो गोरलै गोथां गोजा गोसोम आरो बेफोरबायदिनो गोबां गाबफोरखौ गावनो बर' माहारिनि आइजोफोरा गावबा गावनो ओ हाग्रायाव नागिरनानै दंफां लाइफांनि बिलाइ रोदाफोरनिफ्राय ओ मा होनो बानायनानै ओ गाबखौ गानानै ओ गावबा गावनो दानानै गानोमोन आरो नोंथां बेखौ दानो थाखाय गिबियाव हेसान सोंग्रोयो नोंथां बे हेसान सोंखांनायनि उनाव बेखौ मा होनो ओ सोंखांनानै ओ इखौ सिखौ दानानै गानोमोन आरो नोंथां गावबा गाव नाथाय दानि जुगाव नुनो मोनो बेफोरखौ लुनो बेफोरो इन्दिनि खुन्दुं ओ मा होनो लुनानै दानायखौ बारा नुबांला आरो नोंथां। गोबां खम नुसै मानो होनना बुङोब्ला दानि जुगाव ओ मा होनो खुन्दुंफोर गोबां मोनो जेरै पलिस्टारनि खुन्दुं माइदिनि खुन्दुं माथानि खुन्दुं बिदिनो खुन्दुंफोरखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै न'आव लाना फैनानै गाननाय जायो आरो नोंथां। जेरै जोङो माइदिनि खुन्दुंबा खुन्दुंनि हि दानो थाखाय जोङो माइदि होननानै खुन्दुंखौ बायना लाना फैगोन लाना फैनानै बेखौ ओंखामनिफ्राय माइदि ओंखामखौ स संबाय गुरै लाव लाव संबाय संनानै बेयाव खुन्दुंखौ सोमबाय सोमनानै - ओ सेबनानै फोरानना दोननानै बेखौ माइदि होनानै होनना बुङो आरो नोंथां बेबायदिनो ओ खुन्दुंनि हिखौ दानानै गानो आरो नोंथां जेरै बर' आइजोफोरा नो बेजोंनो दख'ना गान दख'ना दायो। लांगा दख'ना अरं दख'ना बेबायदिनो गोबां दख'नाफोरखौ दानानै ओ गावबा गाव गान आरो नोंथां आरो हौवाफोरनोबो पलिस्टारनि गामोसा नङाबा खुन्दुंनि गामसाफोरखौ दानानै गानो आरो नोंथां। बेबायदिनो गाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ गुबैयै बेफोरखौ ओ मा होनो ओ बर' आइजोफोरा दानानै हुवा हौवाफोरनोबो दानानै गानहोयो आरो। थां जेरै आर'नाइफोरखौबो बेबायदिनो सोंनानै जेरै गोमो गोथां गोजा बिदि गोबां हाजो आगर दोङो दखनायाव फारौ मेगन बेबायदिनो गोबां आगर दोङो आरो नोंथां गेदेर आगर गेदेर फोर दोङोनो राग' फिसा बोनो एबा रेगि रेगा बोनो आगरनि नामा बिदिनो गोबां दोङो नों थां बेफोरबायदि आगरखौ ओ मा होनो बर' आइजोफोरानो एरदों आर' बेफोरो ओ आगरफोरखौ मिथिंगानिफाय नायनानै ओ मा होनो दा एरनाय जायो आरो नोंथां सियाव बे दि गानो आरो दानानै थां ओ दाथ' नै मा होनो गोबां बर' आइजोफोरा गावबा गाव मा होनो ओ फालांगि महरावबो बेफोर सिखौ दानानै फानो आरो नोंथां। बेबायदिनो जाफुंसार जादों आरो जिउआव बर' ओ दख'नाफोरा दा जोबोद ओ मुदांखा जाबाय बेसेनफोराबो गोबां आरो नोंथां ओ बाजार दाना नैजि रोज जा ब्रैजि रोजायाल' लागै दोङो खोनानो मोनदों आरो नोंथां बायनायखौ नुनो मोनदों बाजाराव। नोंथां औ नोंथां अ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै बा नोंथाङा मिथिनाय औ दे होनबा बिदिबा नोंथां फोरमायनाय आंनो। उम
जोंनाथ' मानि ओ बर'फोरा बा जोंनि हारि हारियाहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो मा गाव गावनि गाननाय जोमनाया जोंनाव दंखा खायो नङा होमबा नोंथां आरो बेखौहाय जोङो गावनि आखाइजोंनो दानानै लुनानै जोङो मानि बयनिबो गेजेराव जोंहा सिनायथि होबोखादों गोदोनिफ्रायनो ना आरो दाबो होगासिनो। आरो इयुनावबो होलांबाय थागोनखौ आं मिजिंथियो आरो नोंथां। दा बे गाननाय जोमनायखौ जोंनि बर' आइजोफोरानो माने गावनि आखाइजों गावनि गोसोजों मानि बिसोरो लुनानै बा दानानै लुनानै लायोमोन आरोना नोंथां। दा बिनि गेजेरावहाय जोंनि गाहाय गाननाय जोमनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला बिदिनो हिनजावफोरनियाहाय दख'ना मेख्ला सादोर, आर'नाइ आरो हौवाफोरनि थाखाय बुंनो बुङोब्ला ओ गामसा आर'नाइ बायदि नङा होमबा नोंथां? दा बेजों लोगोसे जोंहा बिदिनो आर'नाइ ओ मा होनो आर'नाइ गामसा दख'नाजों लोगोसे जोंहा बिदिनो इन्दि सि बा ओरैनो जोम लाग्रा जि बा मा होनो ओ साद्रि सिमा बेफोरबायदिखौ जोङो दानानै लानायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों नङा होमबा नोंथां? दा बर' आइजोफ्रा बेफोर जिफोरखौ गावनो गाव गोसो जानानै गोबां मा होनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे खुन्दुं मिथिंगानिफ्राय मोननाय होननानै बुङोब्ला जोंहा इन्दि फिथोब नङा होमबा नोंथां? बा मुगा फिथोब बेफोरनिफ्राय जों खुन्दुं दिहुननानै बे जिफोरखौ जों दानानै लानायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों। नाथाय आथिखालावहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो दा बे खुन्दुंखौहाय जोङो हाथाय बाजारावबो दा मदार्न गोदान जुगजों बानायजानाय खुन्दुंफोरखौ जों मोनो। दा बेजों लोगोसे जोङो दख'ना गामसाखौबो दानि जुगावहाय मेसिनाव दानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। दा गोदोनि जुगाव बुङोब्ला जोङो आखाइजों दानाय ओ मा होनो ओ पियर गानग्रा जोमग्राखौ जोङो मोननो थाङोमोन आरो नोंथां दा जै जोंनि बर' हिन्जावसाफ्रा गावनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय गाव गावनि मा ओ दानाय लुनाय हाबाफारिखौ माने लाखिबोयोमोन आरो गोदोनिफ्रायनो दा बेफोरनि गेजेर नो जोंहा दङ दखना, गामसा, साद्रि, फास्रा बा ओरैनो जोमग्रा आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दङ ओ बर'नि सिनायथि आर'नाइ फालि नङा होमबा नोंथां दा बे ओ दख'ना फास्रा एबा जोमबायग्रा आर'नाइ बेफोर सिफोरखौ जोङो बायदि बायदि गाबनि खुन्दुंजों आगर एरनानै जोङो ओ मानि आगर बानायनायखौ नुनो थाङोमोन आरोना। ओ आरो बेफोर गाबफोरा गाहाय गाबफोर बुंनानै बुङोब्ला जों होननानै बुङोब्ला जोंहा बिदिनो गोमो दावदै, बेसर बिबारनि गोमो बा खान्थाल मादा ओ खैरो गाब, फान्थाव गाब ओ गोथां, निला गाब बेफोरनो गाहायोन आरोना नोंथां ओ बेफोर मा होनो ओ बेफोर खुन्दुंफोरखौ ओ गाबफोरखौहाय जोङो माने गोदोनि बर' आइजोफोरा जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय बिदिनो बिफां लाइफांनि ओ बिबार फिथाइ बिदिनो रोदा ओ बेफोरनि गेजेरजों बे गाबफोरखौ गानायखौ जोङो नुबोयोमोन आरोना नोंथां दा बे जिफोर खौ जोङो दानो थाखाय गिबियावहाय जोङो खुन्दुंखौ सोंनानै लाग्रोयोमोन बा जोङो बै ओ इन्दि इन्दि फिथोब बा मुगा फिथोबनिफ्राय मोननाय खुन्दुंखौ जोङो गिबियाव थावख्रि लुनानै जोङो खुन्दुं दिहुनग्रोनाय जायोमोन आरो नोंथां बिनि उनावहाय जोङो ओ खुन्दुंखौ बा जिखौ जोङो सोंनाय जायोमोन दा बे जि सोंखांनानै जोङो बेखौहाय
ओ मा होनो
ओ सालखुन्था बे साल खुन्थायावहाय जोङो ओ मा होनो गान्दै गान्दैयाव फाननानै जोङो बेखौ दानो जुरियोमोन आरो नोंथां बेवहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ माखु होनो बेखौ जाय मानि खुन्दुंखौ ओरै लांलाय ओरै लाबोलाय बिदि खालामनाय जायोमोन आरोना नोंथां बे माखुनि गेजेरजों दा बेबायदिनो मा बर' आइजोफ्रा गावबा गावनि बा हारिनि जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय बिदिनो दख'ना सादोर बिदिखौ गावनो गाव बानायनानै लानायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो ना नोंथां।
औ नोंथां
बुंनो थाङोब्ला ओ दाथ' जोंहा बे जोंनि हारियाहाय गावबा गावनि गाननाय जोमनायाव जोङो आलादा सिनायथि मोनबोदों गोदोनिफ्रायनो जोंनि गाननाय जोमनायानो जाहैबाय ओ जोंनि हारिनि गाहाय सिनायथि होननानै बुं बुंनो हायो जोङो मानो होनोब्ला दख'नाखौ जोङो मानि जोंनि हारिया माने सिनायजानाय बायदियै जोङो जोंनिफ्रायनो गानबोगासिनो दं आरो इयुनावबो गानबाय थागोन आरो बिनि थाखायनो मा जोंनि ओ गाननाय जोमनायानो जोंनि हारिखौ सिनायथि होयो होननानै बुंनो हायो आरो ना नोंथां। दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ दोनथ'लायनोसै नामा नों थां औ औ आसा खालामो इयुनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथां।
औ नोंथां औ दे।
औ औ दे